खालामगासिनो।
आङो उन्दुनानै दङ।
ए जेरावबो थांथाराखै नामा?
थांथवा नोंहालाय?
दं आंबो न'आव एरैनो।
ए ओंखाम जाखांबाय।
हो
ओंखाम जाखांबाय
जायाखै संगासिनो नै
मा ओंख्रि संखो
थास आथिंसो गैया जेबो नाबो गैया बेदरबो गैया सानदे लायावनो।
मा होनखो नों ओमफ्राय?
आमफ्राये बिदिनो रायलाबाय माबा जाबाय एसे
नआव मा खालामना थागोन नोङो?
माइ गायाखै नोंस्रा दा ओरैनो दङ नै अखा हां नो
अ दा माइ नाय माइ गायनाय बोथोर ना?
ओ।
अखा हायो ओंखायनो दा दैज्लां बोथोर।
नोंस्रा गायाखै?
जोंहा आदिसो होदोंलै गायाखै न'आव।
ए आदियावहाय बेसेबां मोनबोयो माइखौलाय?
आं मोजाङै मिथियालै आइनाव सोंनांगोन।
उम। जेराव बेरायनो थांथाराखै गरम बोथोराव?
ओहो थाङाखै न'आवनो दङ अखा हायोना बेरायनायावहाय,
उम
नोंहालाय बेरायहैयाखै?
थांदोंमोन दाख्लै गुवाटियाव बेरायलाबायना फैदों। एसे आमाइनि न'आव
मा मा नायबोखो?
जुनारसालि नुबोबाय मैदेर, लख्रा, मोसा, मै, जिबौ, बिबार, दाउ,
बेसेबां खरसा जाया?
थिकेडाव माबा एसे बिसिबां दानखोथाय बिनानावसो दानदों। ओमफ्राय बे बुरलुंबुथुर सेर सेर फटक लाग्रा जायगायाव फटक लाबोबाय।
ए बै दै गिदिराव,
ओम
अ बाहाय मोजांथ'
जा मोजां जायगाया, थान्दा गुसु खोलो खोलो बारा,
अ मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय नोंसिना?
बिदि बारे बारे माबानो मोना, जालदा आलदा आलदा रायलाय नांगौ।
ए बिदिसो बावदोंलै
ओम नों दिनैसो माबा नामा गिबि खेब नामा?
औ आं दिनैसो गिबि खेब आं मिथियाना,
नै लोगोफोरनोबो खोन्था अब्लाना बिसोरजोंबो रायलायनो हागोन।
अ जागोन दे ओमफाय महायनिमोनलाय नों?
बिदि जायगाखौबो खोन्थानो मोना होनदोंमोनलै आरो मानसिनि नामबो लानो मोना मुं लानो मोना।
ए बिदिसो आं मोनथिथारा,
ओ
आंना जामबुंआ बारा आदार गैलालै,
ओम लोगोफोर दंबा लोगोफोरनोबो खोन्था,
जागोन दे लोगोफोरनो खोन्थागोन।
ओम बेरायनो थांलाबाया जेरावखि जेरावबो,
गैया थाङालै गारिबो गैया फैसाबो गैया,
रां नाङो आलि खोहैला बायदो दुब्लियाव होनबाना रां मोनबाय एसे,
औ दुब्लियावनो थांनांसिगोन आलि खोनो माइ गायनो रोङाबाबो गायहैनां
दाथ' माइ गायनाय बोथोर ना बिराद मानसिफोरनो मानसि नांगौ जायो। आलि खोनाय माइ गायनाय
हिनजावफोरासो माइ गायो हौवाफोरा माइ गाया
हौवाफ्राबो गायोथ' जा मालाय
आं नुफेराखै
दुब्लियाव थांबा नुयो हौवाफ्रा जा खामला गायो हिनजावफ्रानो हास्लाबबावा
हौवाफ्रालाय आलि सो खोयोदा
मेनला नुबाय माथो आंलाय नों गायनो रोंफैरा नामा?
ओहो आं गायफेराखै न'आवनो थालाबायो ओरैनो दुब्लियावनो थांफेराखै आङो।
ए होमबालाय देनां मारै हालेवनानै जागोनलै।
बेनोथ' जाबाय
दानो सोलोंखायाबा
आंं दासो सानफ्लांदों आङो मा खालामबावनांगौथाय रावबो आलि खोनोबो लिंफैबाया
नों नागिरलाबायबासो नों सोंलाबायबासो नोंखौ लागोन दा।
आं लाजियो सोंहै नो बिराद लाजियो आङो।
रां खामायनांगौआनो लाजिलायो नामा
लाजि नाङालै मावनांगौ जिखौ मोनो
लाजिबा खाजि गोमा यो होननायसो जाबाय।
बाथ्रायाव दङ।
नों लाजिबा खाजि गोमागोन होननाय। उम
दा आं लाजि ओलै आं लाजियो न'निफ्रायनो ओंखारा आङो
जेबो नङा मावनांगौ हिनजावनिबाबो हौवानिबाबो।
सानदुं दुंदों नामा नोंस्रानिथिं? जोंनिथिं अखादोमै गासिनो
जोंनिजोंबो सान्दुं गैया अखा दोमैलुलु
ए अखा जाव जाव हाबा हामसिगौ। मा होनखो? फरायसालि गैया दिनै रबिबार ना बन्द'
ए बावदों अ ओम
ओम
आंलाय दंसो नंदों।
थो रबिबाराव फरायसालि थायालै गाबोन दङ गाबोन थांगोन।
ओ। आमथिसुवानि फिथाइ सामथायाइ मा मा दं नोंसिनियाव नआवलाय?
आमथिसुवानि फिथाइ बारियाव नायनांगोनलै आनारस दंखोमा जोंनाव ओमफ्राय लेरखबो दङ, खान्थालबो दङ जानोबा फै।
जानोनोथ सोंहरदोंमोन आरो। थाइजौ गैला?
थाइजौबो दंमोनदां आं नायना दायो नायनानै दोनगोन आङो।
उम खान्थाला गोमोन जाग्रा ना गोथां जाग्रा नोंसोर नालाय।
खान्थाला जोंना गावब्राला बायोलै गिदिर गिदिर देरनानै गोथां जाग्रासो जागोनदां।
ए जोंनावबो गोथां जाग्रासो दं गोमोन जाग्रा गैया।
ए ओमफ्राय मा मा फिथाइ दं नोंसिनावलाय?
जोंनाबो बेनो दं बैग्रि दं बैग्रियाथ दा बायदियाव थायाना बैग्रि बिफां दं, आनारसानो दं। मिथामुरि बिफांबो दं। खान्थाल दं।
नोंहालाय मा मावो माइ गायहैयाखै नामा?
गैया गायथवाखै।
मानो?
बै फैगौ। सप माबायावहाय सप्थायाव आमाइनाव थांगोन गायनो लिंहरदों। एसे दखनाफोर मोनबोयोखोमा गायलाबायना है उम्म।
ए औ।
आमथिसुवा खालिसो गायोनो इसोरना।
माइ गायनानै हैबा दखना हरो आरो आमाइाया?
खेबसे बायना हरदोंमोन गायनायाव बायना एबारबो हरो ना मायो।
मोना?
गांसेलसो मोनदों।
सानबेसे गायखो?
गायनायाथ बिदिनो सम दसे दसे। गायबाय जोबजासे। गैया ओमफ्राय सासेया आनैया। गायदोंबाबो जेबो हराखै। गायनानैल हैैदों। उनाव हरगोन होननानै। बुंनानै गैया हरासै।
मानोसै?
समान समान गायफादोंमोन बिसोरजोंनो।
थगाय हरबायसो होनबा थगायजाहरबायसो मावहैनाङा बिदि जेबो हराबा।
बेखौनोथ' सानदोंमोन औ ओमफ्राय थांनानै जाहैयोना
जोंहानाव गायफै होमबा जोंहानाव। माइ गायफै।
माथो नोंस्रा आदिसो होयो।
नों गायफैबा जोंहा नआव गायनोसैब्रा नोंखौहाय गायनो खामला लाबोनोसै होमबा जोंहा नआवनो गायनोसै माइ गायग्रा गैयाना आंबो आलि खोनोसै एबारनिफ्राय।
गायनायाव माबाया हाज हाजिराया बिसेबा राङा? सानसेयाव?
खामला राङा थामजौ होनोसै खोमालै नों फैबा एसे बाराखोनो होबावगोन।
ओम दस्रा जायगायाव मालाय ब्रैजौ बाजौ।
आयौ। अ बिदिसो ब्रैजौ? गायग्राफ्राबो बाजौ मोनगुलायो?
मानसिफोर गैलायाबानो ओम माबायो दा बारायोदा
ए बिदिसो? र' नोंखौहाय गायनो ला लाबोनसै होनबा खामला जोंनावहाय।
सान्दुं गोसायाव गायनो हायालै सान्दुं गैयाबा अखा हाबाल' गायगोन।
ए माबायदि सिख्लालै बिलाय सान्दुं गोसाखौ गिनाय माइ गायनो गिगुलायनाय।
गोसोम जायो।
ओंखाम ओंख्रिखौलाय संनो रोङो ना रोङा‌?
ओंखाम ओंख्रिखौलाय संनो रोङो ना रोङा जाखो?
ओंखाम ओंख्रिखौथ' संनो रोङो गासिखौबो रोंजोबो। आमफाइ सान्दुंनि थाखायनो
बर'फोरनि ओंख्रिखौ संनो रोंगौ दा? मा मा ओंख्रि सङो बर'फोरा?
ओम।
अनलाजों दाउजों संनो रोङो ना रोङा जाखो?
ओ।
नारजिजों अमा बेदरजों?
ओम।
रोंगौना रोङा?
दा ओंखाम जाखांबाय ना जायाखै?
आं हाथाइ हुखांबाय ओंखाम जाहैनोसै। दोनथनोसै दे होनबा आं ओंखाम जानि।
नै समाबो जानोसै।
अ दे दोनथ' नोसै होनबा अ दे।